ह औ खोनादों ‌। ओमफ्राय जोङो दा मानि सोमोन्दै राय्लायनो? मोजां खोनायाखै एसे खरा रायल्लायलाय
ओ जों दा बर'नि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सायाव रायलायगोन आरो ना।
अ गाननाय जोमनायनि सायाव आरो ना।
अ नोंथांङानो आंनो फोरमायहरगो दे नामा
नोंथांङा ट्रेडिसनेल जोंनि बर'नि गामसा गानोना गाना
अ गानो गानो।
अ ओमफ्राय गामसाखौ जेन'बा जोङो माबोरै बानायो बेखौ मिथियो नामा?
औ बाराथ' मोनथिया आङो नोंथाङा मोनथिबा आंनो
उम औ नोंनि रायलायरानाय बेखौ एसे खानाया खानाय जादों एसे खरा रायलाय दे।
औ औ जागोन दे
उम गामसाफोरखौथ' आंबो बांद्राय मिथिया दानाय लुनायनि सोमोन्दै अब्लाबो एसे मिथियो आरो जेन'बा जोङो फारसयावनो खुनदुंफोरखौ बायनानै लायगोरबाय दखाननिफ्राय बायनानै गायनानै बिदिनो जोङो मुस्राफोराव साबाय जथरफोरजों साबाय जेनेबा सोरोरखिफोर थायोना बेफोरखौ जोथोर सोरखि बेफोरजों जोङो सानानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो बे माबाखौ खुन्दुंखौ माबा लानानै सोंबाय आरो
औ
ओमफाय बिदिनो सोंनानै बिदिनो साल खुन्था बेफोरबायदियाव माबानानै जा सोंनानै बेफोरबायदियावनो जेन'बा बानायनाय जाहैबाय आरो ना बेफोरखौ सोंहैफिनबाय आरो ना बेफोरखौ माबानानै मोजां सोरबा सोरबा उम बे माबानायाव खायो खानजुजों खानो मोजां ओरै स्लिम स्लिम बार बायनांगौ आरो बेफोरखौ ओमफाय ओरै बे खुन्दुंखौ बेफोरबायदिनो ओरै थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय बेफोरबायदि सोंनाय जायो आरो ना। ओमफफ्राय बेबो जेब्ला जाजोबो बेफोरबायदि खामानिया अब्ला जोङो बेखौ साल खुन्थायाव लांनानै दाहैनाय जायो आरो ना बे गामसाखौ।
औ औ
अब्ला जोङो जेब्ला दायै दायै हालाङो ना जेब्ला जखानि जाहैयो अब्ला बे गामसानि महरखौ दिहुुननानै लानो हायो आरोना
औ
ओरैनोथ' नोङ ट्रेडिसनेल गामसानि अनगा नोङ मा मा ड्रेसखौ गाननो मोजां मोनो मा मा गाननाय जोमनायखौ नोंनो मोजां मोनो?
गानोथ' आंना बेनो औ बर'नि औ खोनादों खोनाबाय
औ औ
आ अंथ' ट्रेडिसनेलाव लायोबा गामसा ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला आर
उम ओमफ्राय नोंनि रायलायनायखौ मानोबा खोनादा खोनादा जागासिनो।
ओ आंना मा होनो आं मिथिया आंना इन् इन्टारनेट आलाय प्रब्लेम गैया गैनायालाय
अ माने। दा रायलायनायखौ साउनखौनो गोदोलांनाय बायदि खोनायो आरो ना एकदम फिसा फिसा रोमै रोमै खोनादों आरोना बांद्राय स्रा स्रा खोनायाखै
आंबो एसे एक्सप्लेन खालामहरसै नामा।
हो
आंबो एसे फोरमायहरनोसै नामा
औ औ दे नोंबो फोरमायदो
दानाय लुनाय होनोबा जोंहा जिहेथु गोदो-गोदायनि बर'आइजोफ्रा माने दानाय-लुनाय संनाय खावनायावनो गोदोनिफ्राय।
औ
हायो जोङो ओ जिहेथु गोदोनि समाव मोनफ्रोम मोनफ्रोम बर' न'खरावनो हिसानसालि नुनो मोनोमोन आरोना गोदोनि समाव दानि समावथ' नुनो मोनो थांलानो होन थांला औ होनजायो माने
माने मा जाखो दानि समाव बयबो माने गावनो गाव। दानानै माने दानानै आगर एरनानै गाननो लुबैला बा गाननो।
माने रोंनाय गैला माने बे रोंगौथि गैला नालाय जों निजिनो दानानै निजेनो आगर एरनो माने बेखौ रों नालाय ओंखायनो जों बांसिनानो दा हाथायाव फाननाय बाजाराव फाननाय मेसिनजों बानायनायखौ बांसिन उम औ औ औ बायनानै गाननांगौ जाहैयो आरोना
औ जिहेथु जोंहा औ दानाय हाबायाव माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंहा माने बर'नि सिनायथिखौ ओ जोंनि बर'नि कालसारखौ होनोबा जोंहा। गिबियाव ब्रैजि। जोङो गोदोनि समाव गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गावनो गाव माने दानानै लुनानै जोङो गानोमोन होननानै मोनथियोमोन आरो। खिन्थु दानि समाव बियो फ्राय गोमालांनोसो हमदों। जोङो मा खालामो गुबुननि सायाव सोनारनानै।
दारिमिनफोराव बानायनाय मिसिनाव बानायनाय जोबोद माने गारजि गाज्रि मोन
कुवालिटि ओम मोजां कुवालिटिखौ मोनबोला जोंङो
औ बै बिदिखौ माने बायनानै जोङो दा गानो आरो न।
अम अम जेनेबा जों निजेनो खुद जोङो माबानानै दा दानानै गानोमोनबा जोङो जेन'बा जिफोरा मोजां जायो। ओमफ्राय गोरा। जायो गोबावबो जोरो ओमफ्राय बेबो गोबां रोखोमनि दं माइ बिदिनि दंङ ओरै प'लेस्टारनि दंङ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दं आरो नारजि लायो जि आरो। गोबां आगरफोर दङ जोंनि बे गाननाय जोमनायनि सायाव बुंनो थाङोबा जोंनि। बर' ट्रेडिसनेल दख'नायावथ' गोबां आगर दं माबा फारौ मेगननो ओम औ फारौ मैगन थाइगिर बिबार ओं खासि हाथाय। बेफोरबायदि आगरखौ जों खोनानो। मोनो आरो औ आगर गिदिर दाावराइ मोख्रेब।
औ औ।
बेफोरबायदि आगरखौ जोंना आरो जोंहाथ' खाालारफोराथ' जोङो जेसेबांनो जेन'बा। गोबां कालारफोर दं नालाय जे-जि खाालारखौ होयो बेखौनो गानबानो माने मोजां नुखायो आरो ना,
औ औ ओ जिहेथु औ दानाय हाबायाव ओ माने
हिसानसालियाव जिहेतु जोंहा माखासे बुस्थुफोर नांगौं बेखौनो बुंसै जा मोनथिगौ।
औ औ
जिहेथु बेनि फास्टआव खुन्दुंखौ थुनो सोरखिनांगौ
औ औ औ मुस्रा सानांगौ जोङो
मुस्रा ओमफ्राय साल गान्दो।
उम
औ बेखौ थायो हबा नङा होमबा
औ औ थार नांगौ जोंनो
खौबो नांगौनो जेब्ला जोंङो खुन्दुंखौ ओ माने बानायो नांव अब्ला माने जेथो नाङैनि खाननो थाखाय
माने जोङो दा बांद्राय बिनि खाथियाव जों बांद्राय थाबाय थानाय जाला बाय नालाय जोङो माने बावलांजोबनो हमबाय आरो ना माने मिथिलाय लांला जाखिनि एसे हायो जोङो जाखिनि मिथियो बेखौ बुंबाय आ आरो जोङो सावरायबाय नोंजों
आरो गनसि गरखा होननायबो नांगौ जायोनो
औ औ
औ बिदि आरो आंबोथ' बारा मोनथिया खिन्थु। आंबोथ' दायो बुंनो थाङोबा नुनो मोनाखै आरो ना बारा माने
ओ गोदोनि दिनावथ' बयनिबो न'खर न'खर थाखो। थाखायोमोन आरोना दासो जोङो नुला
ओहो नुला जिहेथु गोदोनि दिनाव ओ माने गावनो गाव दख'ना आर'नाइ। गामसा जितु सादोरफोरखौ जोङो माने औ सम औ
बिराद दायोमोन आरो आगर ओ माने जा गोसो खाङो जा गोसोआव फैयो बेफोरबायदि आगरखौनो माने एब्र'बला बायनानै हायोमोन आरो ना दख'नाफोराव बा साद्रिफोराव आरो जोंङो नुनो मोनो, इन्दिजों बानायनाय जिबो नुयो जोङो। इन्दिनि जि बेफोरोथ' गोबां दाथ'। बिराद दाम गोसा जाबायना इन्दिनि जिफोरा।
मानसिया माने ओरैबायदि गोहो दं दि ओ ग'रमाव माने बारा गरम जाया। गुसुआव बारा गुसु जाया माने औ बेबायदि गोहो दं आरो नाथाय जोङो गावनो दानि जुगाव दायालासिनो गुबुननिफ्रायसो बायनानै जों बैफोरखौ
गानो जोमो आरोना जोबोद बेसेन गोसायाव जों गुबुननिफ्राय बायो दानि जुगाव जों बेखौ
बेसेनाथ' नै दाबो
हरनो हागोन नामा दि दानि जुगनि बर' आइजोफ्रा मा जाहोनाव ओ गावनि गानग्रा जोमग्राखौ माने दानानै लुनानै गाननो हाला माने मानो दानो रोंला मानो बावलांखो
ओ दा थ' जोंना माबाया गोबां आपग्रेड जाबोबाय सोरबा सोरबा फरायनाय फरायनायाव मुखुब जाबाय साख्रि होसोनायाव फरायनायाव फरायनायजों लोगोसे नै नोङो बाहेरायाव थानानै फरायनांगौ जायो बे फोरबायायदियाव टाइम होनो हाला जाहैबाय आरो जोङो बेफोर साख बाख्रि बाख्रि नागिरनायाव बेफोरबायदि टाइमाव जोङो ब बे दानाय लुनायनि माबायाव आयदा जोङो थालांनांगौ जायो आरोोना जेन'बा बेयाव टाइम होनो हाया जाहैबाय नों फरायनायाव थाइमहोनो ना बिथिं थाइम होनो नोङो उम नोङोथह नोङो न'आव थाबाय थानानैबो फरायनो हायानो नों गोजानावबो थाहैनानै फरायनांगौ जायो नोङो अब्ला नों गोजानाव थाहैनानै नोङो न'जों नों गोजानाव नाथाय ना नों बेसेबां थांलाय फैलाय खालामदोंेनदों ना समानो बेयावनो थांखाजोबबाय बेफोरबायदियावबो जोङो एसे खम नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि खम जालांनायखौ मानो होनोबा टाइमा सिाव जबाय मानसि फोर फरायनाय बिबाङाव खममोन मावनाय दांनायाव बांसिनमोन आरोना। ओंखाय न'आवनो थानानै बांसिन मावनाय जायोमोन नालाय गोदोनि दिनाव। ओंखायनो बेखौ न'आवनो थानानै बांसिन दानाय मावनाय मावनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ औ दानिनि दानि जुगनि आइजोफोरा मा मानो माने जि दानानै जोङो माने रां आरजिनो हानाय नङा। खिन्थु बे नङााद जोङो जि दानानै रां आरजि बेयो जोंनि माने हारिखौ दिन्थियो जे जोङो गावनि गानग्रा जोमग्राखौ गावनो दानानै जोङो बेसेबां समायना रमायनाय गानो होनो
औ। नंनायाथ' नंगौ ओमफ्राय जोंना समाबो जाबायमोन औ औ औ औ। गोजोननाय थाबाय।